खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांखौ ओ खुलुमबाय नोंथां आं नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'फोरा मा मा आबाद मावनानै जायो जेरै बर'फ्रा दैज्लां बोथोर आरो मेेजें बो थोराव आबाद मावो नङा होमबा नोंथां? बिनि सायाव आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों दिनै ब-बर'फोरा दैज्लां बोथोराव मा मा आबादखौ मावनानै जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन नोंथां। जेनेबा आबाद होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। जेनेबा जोंनिया दैज्लां बोथोराव माइ गायो माइ। माइ मा माइ गायो जे बर'फोरा आरो बर' माने गुबुनफोराबो गायो। थिग बेबायदिनो जों मैगं थाइगं जेरै जिंखा जोगोनार
औ
बे बेफोरबायदि पट टल खांखिखला बायदि रोखोमनि जेने बा आबाद मावनाय जायो जेरै जों माइखौ
औ
माइखौबो गायनाय जायो थिग बेबायदिनो जों बेफोर बेफोरखौनो मावना जानांगौ जायो नङा होनबा नों जेरै
औ
मावनांगौ गाया दैज्लां बोथोराव जे माइखो मावनानै दैज्लां बोथोराव मावनानै मेसेङाव जों मेसेङाव जोंहा माबानाय जायो बा दैलाङाव मावनानै मेसेङाव जाहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जों माबानाय जायो गायनाय जायो
औ
बायदि रोखोमनि औ।
अब्ला नोंथाङा जे होमबा औ। नोंथाङा ओरैनो नोंसोरनि न'खराव मा मा आबादखौ मावो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ औ हागोन नोंथां जों दा जोंहा मावनाया बेनो जाहैबाय माइ आबाद मावो बा माइ आबादबो मावो बेनि उनाव आरो मा बाबो मा- मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो जेरै जिंखा फथल खांख्रिखला बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। नोंथां दा नोंस्रा मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि साइदआव माने जोंनि न'खरावहाय दा आथिखालाव माइयानो गाहाय। जों बर'फ्रा माइ आबाद मावनानैनो जायो। नङा होमबा नोंथां जोंनि स्निजिबा जौ खोन्दो मानसि आबादा आ स्निजिबा जौखोन्दो फोरानो बर'फोरा आबादजों लोब्बा थानाय माने आबाद मावनानै जाग्रा। जों माइ आबाद खौनो जों जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै बाहाय नालाय जोंङो बर'फोरा माइ आबादखौनो मै खोमै आबाद मावो आरो दैज्लां बोथोराव जों दा गासैबो दुब्लिफोर फोथाराव नोङो गासैबो माइनि ओ माइनि माइजोंनो जों आबुं बुंफुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव ओ बर'फ्रा ओंखाम जानायजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगंखौबो जों जायो जेरै नोंथाङा बुंलां बाय ओ खुमब्रा जोगो नाद, खांख्रिखला, जिंखा, बहल नङा होमबा बैसांनि पथल थिग बिदिनो जोङो आरो लोगो से मैथा गोखै, मैथा गोखा जेरै फाथो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो दा एभोल एबोल मोनो जोंनि बे बारिफोराव आरो लोगोसे जोङो खान्थाल बेगरखौबो जों ओंख्रिखौ जायो नङा होमबा आरो बे बेजों लोगोसे जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे बै दिंखिया आरो बिदिनो जोङो औवा मेवाफोरखौबो जोङो जायो बेफोरो जोङो आबाद मावा बाबो जों मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो बेफोरखौ जों आबाद आबादखौ जोङो बांसिनखौनो जोङो आथिखालाव जोङो खांख्रिखला जिखा बेफोरखौ जों बारा मावनानै जानायखौ जोङो नुयो
औ
जाय बोरि हायावसो बियो जायो नङा होमबा नोंथां बेयो जेनबा बेखौ जेनबा गायनो थाखाय जोंनो गोजौ हा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ आरो आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुुबैबाय जेनेबा नोंथांमोना जे माइ गायो नों न'खाव नङा होनबा आरो नोंनि साइडआव हाय मा मा माइ आबादखौ मा मा माइ आबादखौ ओ गायनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
जोंनि साइडजों बांसिन माइ नि आबाद मावनाया बेनो जाबाय जेरै रनजित रन्जित दङो बायसमुथि दङ जेरै माइब्रा माइब्रा माइ जेरै माइब्रा जोसा आरो मा होनो नोङो बेखौ आस्रा माइबो फोनाय जायो जोंनि
औ औ
औ औ थिग बेबायदिनो दानि जुगावथ' आरो गोदान गोदान माइ फैदो नङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ
जंग' बंग', बनदुसि बेफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बाय होनदो औ थारैनो नोंथाङा मख'लांनाय बायदिनो जोंनि साइडबो एखे रोखोम खोमनि आबादखौनो मावनाय जायो न माइ आबादखौ जेरै खुथुर बुगुदरबो फैदो गोदान माइ नोंथाङा खोनाफेरदों ना खोनाफेराखैथाय सेभेनटि सेभेनटि फाइभ माने माइआ नो औ बेखौ जोङो माने मानसिफोरा गोबाङानो दा गायनो हमदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बाहादुर, रनजित बोथ' जोंनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बांसिन बेखौनो मावनायखौ बांसिन नुयो बाहादुर, रनजित बेनिफ्राय जोसा, माइब्राखो बिदिनो जोङो ब्लेक राइस होनना बुङो जायखौ गोसोम माय नङा होमबा आरो तालधुमा बिदिनो गोबां बिबो मुं दङ जेनेबा माइया जों बांसिन सिन रनजित आरो बाहादुरखौ गायनाय जायो मानोना जोंनि साइडआवहाय बे आबादा बांसिन फसल मोनो आरो माने बियो फथ' हा आरो बोरि हाजोंबो माने गायजायो आरो बे माइया माने फसल होयो बेखायनो बांसिन आबाद मावो आरो। औ जोङो जेनेबा जोसाफोरखौ जोङो जानला मानला हायाव गायोब्ला जों नांगौ रोखोमनि फिथाइ मोना जोसा बेथ' जोसानि थाखायथ हला हा गोनांथि जाया नङा होमबा नों थां इमान हला हानि गोनांथि जाया। बिनिफ्राय जोङो माइब्रा जोसाखौथ जोङो बर'फोराथ फिथा जाग्रा हा रि नङा होमबा फिथा जानो मोजां मोनो बर'फोरा बिदिनो गोबां फोरबो दं नङा होमबा जायनि थाखाय जोङो फिथा जानो जोसा माइब्राखौ एसे एसे गायनानै लायो आरो जेरै आदा बिगा बिगा से बिदिनो गायनानै लानायखौ जों नुयो आरो। आरो मोनसे खोथा जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव आस्रा फैयो नोंथाङा खोनादों जानांगौ आस्रा फोनाया? जोंनि साइडआवहाय नांगौ रोखोमनि माइ गायग्रा आरो माइ खोथिया फुग्रा आरो गायग्रा मोननो खम जाबाय जायनि थाखाय जोंनिथिं गोबां मानसियानो आस्रा फैयो आरो।
औ औ
आस्राखौ जेनेबा डाइरेक्ट फोखाबाय बेयाव जोङो ओ गायग्राबो नांला फुग्राबो नांला डायरेक्ट फोखानानै होबाय आरो जोंनो बिगासे हायाव बेयाव आराय किल'निफ्राय तिन किल'सिम नांगौ आरो जेनेबा बिगासे हायाव बेखौनो आं माइ खौनो नोङो मिलायनांगोन आरो बिगासे हायाव। बिदि आथिखालाव जोंनिथिं गायो आरो। नोंथांमोननिथिं आस्राफोर गायो ना?
आस्रा जोंनिथिं बहु बहुत खम जायो आरो माने जोंनिथिं हाजिरानि इमान माबा गैया नालाय जों हायज्रा मावग्रा दोङो नालाय बेनि थाखाय आरो आस्राया माने जोंनि साइडआव माने बारा जा बाङा माने जोंनि साइडआव। माने बेफोर आस्राया माने जोंनि साइडजों बांसिन गायनायानो जायो जोंनि साइडजों माने आस्राफोरा बारा जालांनो ना फिथाइ मोननो नायगिरा जायो। जोंनि साइदआव जोंनि साइडआव माने गायनायाव बांसिन मुलाम फा दङ आरो ने जोंनि
औ औ औ जोंथ' जेनेबा आरो मेसें बोथोरावबो जों गोबां आबादखौनो मावो नङा होमबा नोंथां? मेसें बोथोराव जों बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जोङो आ लु पथल बिदिनो जोङो ओ टमेट' जायखौ जोङो फान्थाव मैखि होननानै बुङो नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो मावो आरो जों बेसर फैयो तरमुस गायो जायखौ जोंङो वाटारमेलन होनना बुङो नङा होमबा? लोगोसे जोङो बेसर फैयो आरो लोगोसे जों ङो ओ बेजों लोगोसे जोङो खुसेरफोरखौबो गायो जुखाम गायो जोङो नङा होमबा जों बेफोरखौ जों नि गोरान मेसें बोथोरनि आबादा बेफोरनो आरो। जोङो आरो गोबां मानसियानो बानलुबो गायो नङा होमबा? जायखौ जोङो दै खम नांगौबो जायो आरो एसे एनै खम बिबांनि जोङो जोंनि ओनसोलाव माइ गायो आरो। माइ मेसेंनि माइखौ।
अ अ अ।
जोबोर खम बिबांनि मानसिया गायो आरो। न'-नफै ननै न'थाम बिदि गायो आरो।
औ औ। औ औ जोंनि जों दैनि प्रब्लेमनि थाखाय माने बेफोर मेसेंआव माइ गायनाय जाया आरो माने। मानोना
औ नोंथां। माने गासै साइदआवबो बेफोरखौ मावनाय जायो नोंथां। जों नांगौ रोखोमनि दै मोना अखा हाया बे समाव। आरो नांगौ रोखोमनि जों सिल'फबना गायनो हाया।
हाया हाया नोंथां औ।
औ अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंहा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनावनो दोनथनोसै नामा?
औ दे दे नोंथां दे। गोजोनथों गोजोनथों नोंथां।